हेलौ औ औ खोनादों
हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनाबायना
औ खोनादों
हेलौ
हेलौ आं खोनागासिनो नों
हेलौ खोनादों
औ
हेलौ
खोनादों आंङो
हेलौ
हेलौ खोना
हेलौ नोंथां खोनादों
औ खोनादों
हेलौ
खोनादों आंङो
हेलौ खोनादों
औ औ
हेलौ
हेलौ‌ औ खोनागासिनो हेल'। नों खोना
नों खोना आंनिखो बोरैबा खोनायो बोरैबा खोनाया। दा खोनाबाय नै दा खोनाबाय
औ
उ उ औ औ। ओ होमबा जों दायो ओ जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि हाग्रायाव मोन हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै जों सावरायसैना। ददिसारना। ओ होनबा आंनो जागायसै ना। होनोमबा आंनो जागायसै ना औ जागायदो नोंथां औ औ।
ओ जों हाग्रायाव मोननाय मैगं होनोबा जों।
हेल' नोंथां खोनादों।
खांनागासिनो आङो।
हेल' खोनादों हेल' खोनादों औ खोनादों औ आंनाव इक' जाफैगासिनो। आंनावबो इग इदिनो नो आंदि सारभारन दाउन खोमा एसे।
आंनियावथ' बिदिनो ओ खोनाफैदों मोजाङैनो स्राय
बै नोंनो जागायदों स्रां स्रां'औ होनबा नोंथांआ जागायदो नामा।
दे नोंथां नों जागायग्रो दे।
खोनादों।
औ खोनादों।
हेल'।
हेल' खोनादों आङो।
हेल' हेल' खोनादों।
खोनागासिनो आङो औ।
हेल' हेल'।
हेल'।
खोनाबाय हेल'।
औ खोनादों।
हेलौ।
हेलौ खोनादों।
हेलौ खोनादों।
औ। खोनागासिनो आङो। हेल'।
खोनाबाय दा ना। जों हाग्रायाव मोननाय मैगं होनोब्ला जों बांसिन माने मा होनो। जेरै दिंखियाफोर। मान्दे, सिब्रु बेबायदिनो थास'। आरो जेरै गोबां रोखोमनि जों माने हाग्रायाव मोननाय मैगं। जों हाग्रानि मैगं होननानै बुंनाय जायो आरोखि ना नोंथां औ लोगोसे। माने हाग्रायाव मोननायफोरनि मादाव जों दिंखिया आरो थास'खौ जों मोननो गोरलैयै। जायो आरो दिंखियाफोरखौ बहाय मोनो होनोबा जेरै
गामि सेरनि हाग्रा बंग्राफोर बा लामा सेरनि हाग्रा बा उसुंनि बारियाव थानाय मानि हाग्राफ्राव ओ बारिफ्रावनो जों माने बेखौ जों मोननाय जायो आरोखि लोगोसे बिदिनो थास' होनना बुङोबा थास'आबो बेबदिनो रोखोमनि मोननाय जायो आरोखि नोंथां जेरै थास'खौ जों बांसिनै मानि मा होनो बेखौ ओ बेबो माने लामाफोरावनो मानि लामा सेर सेरनि हाग्राफोरावनो जों मोननाय जायो आरोखि। दिंखियाखौ मारै जायो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा दोंखिया दिखियाखौथ' माने जोंनि ओनसोलाव ओरैहाय मानि बांसिनखौनो जों एवनानै जानाय बा फ्राइ खालामना जानायखौ जों नुयो आरोखि नोंथां लोगोसे खायसे खायसे टमेथ' जों जायखौ होनो माने बर'नि फानथाव एम्बु फिसा फिसाया जों बेफोरजोंबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि लोगोसे बेबादिनो मा होनो बेखौहाय बिदिनो मैथा एसे होनानै बेफोर बायदिनो संनानै जानायखौ खौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां जोंनि ओनसोलाव लोगोसे बेबादिनो बिनि अनगायैबो जेरै थास' थास'खौ बुङोबा जों थास'नि गोबां बाहागोखौनो जोंङो जानो हायो आरोखि नोंथां बिदिनो जेरै थास' बिबार थास' आथिं
थास'नि बिसं
बेबायदिनो थास' बिसं आरोखि जेरै आरो था थास'नि बेदर जे बेफोरखौबो जों जानो हायो आरोखि नोंथां मानि थास'नि जों मोनब्रै बाहागोखौनो जों जानो हायो होननानै बुंजायो नोंथां बेदिनो जों थास'खौ जों बोरै जायो होनोब्ला थास' बिसंखौ बांसिनानो माने ना नाफोरजों बा माबाफोरजों बेदरफोरजों जों संनानै बा अमाफोरजों जों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बिदिनो थास' बिबार थास' बिबारखौबो जों बेबायदिनो माने अमा जों जानाय बा दाउफोरजों जानाय माने जों बेफोरखौ बे थास' बिबारखौ जों बेबायदि रोखोमै जों जानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे बेबादिनो थास' आथिं थास' आथिंफोरखौ माबारै जायो होनोबा थास' आथिंफोरखौ मानि ओ ना गोरान फोरजों बा ना फिसा फिसा ना गोरानफोरजों जों बेबायदि रोखोमै जों जानाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां लोगोसे बिबादिनो थास'नि मोदोम होनो जायखौ ना थास' बिफां जों बेखौबो माने बेफोर बायदि बिदिनो माने खायसे खायसे ना गोरानफोर बा नाफाम होनानैबो जों जानायखौ बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि लोगोसे बिदिनो मानदे मानदेखौ जों बहाय मोनो होनबा जेरै हाग्रा बंग्राफोर बेबायदिनो दुब्लिफोर बा बबेबा मोनसे बोहैनाय दै फिसानि मा हाग्रा बंग्रा बोहैनाय दंबा जों बेफोरबायदि हाग्राखौ जों मोननाय जायो आरोखि मान लानानै थानाय औ बेफोरबायदिनो मा होनो बेखौ माने जों बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ माने मान्देखौ जों एवनानै जानायफोरखौ जों नुयो जानाय खायसे खायसे आरो खायसे खायसे आरो बिदिनो एसे आलु होनानै एसे बिदै फुदुंनानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जों दा नोंथांमोननि जों हाग्रायाव मोननाय मैगं होनोब्ला मा मा मैगंखौ मोननाय जायो आरो माब्रै बा माजों जानाय जायो नोंथांआ फोरमायनो हागोन ना?
ओ जोंनिथिंबा बिदिनो दिंखिया आरो थास' माना मु मुनि आमफाइ मानदिया ओमफ्राय ओ माबा ओ तन्द्रा इफोरखौ मोननाय जायो आरो
जोंनाबो एखे रोखोमैनो बिदि संना जायो। औ माना मुनिखौलाय आलुफोरजों एवना जायो बिदिनो ओमफ्राय बहाबा गोथाङैनो बिदि ओ पियास फालौ संख्रि होनानै गोथाङैनो सेफ्लेनानै जायो।
औ। औ। औ।
औ। आरो
औ।
जोंना ओमफ्राय बिदि ओ हाग्रानि मैगं दिंखिया ओमफ्राय बिदि थास' फोरखो ओ माबा हाथायफोराव लांनानैबो फानहैयो आरोना। गोबां रांबो आरजियो दिंखियाखौ खानानै बिदिनो गुबुन गुबुन जा जायगायाव हाथायफोराव लांनानै ओ फानो।
औ।
ओमफ्राय थास'नि बोथोरावबो माने थास'नि बिबारनि बोथोरा थास' बिबारखौ खानानै फानहैयो।
औ।
ओमफ्राय थास' ओ बेदर जानो टाइमाव थास'नि माने बेदरखौ होमबाना बेखौबो जावनानै ह थायाव फानहैयो बांसिनानो।
औ। औ।
ओमफ्राय ओ दैयाव मोननाय बिदि मायन ओ ओ मानदियाफोरखौबो बिदिनो खाना लांनानै गोबां गोजान गोजानाव जायगायाव लांनानै फानहैयो आरो जोंनि खा थि खालानि बर' आइजोफोरा
औ।
औ।
औ।
आरो नोंथांमोननिथिं मा मा ओ मैगं मोनबावो बिदि हाग्रायाव जोंनिथिंथ' बि खिनिखौल' मोनो। औ। ओमफाय नोंथाङा दि बुंदों सिब्रु होननानै बेखौ ओ जोंनियावबो मोनो बे मैगंखौ ओमफ्राय हेलांसिबो मोनो औ हेेलांसिखौबो बिदिनो ओ जोंना खानानै फानहैयो आरो
औ।
बांसिनानो जोंनिया ओ जों गामिनि आइजोफोरा बेफोर ओ हाग्रानि माने जोंथिं एसे बिदि हाग्रानि मैगंफोरा एसे बुजायैनो दोंसाबोना ओमफ्राय बेफोरखौ खानानै गोबां ओ गोजान गोजान जायगायाव लांना फानहैयो जेरै ओ बांसिनानो गुवा टियाव लांनाय जायो।
औ।
औ बिदिनो गोबां हाग्रानि मैगंजों लोगोसे न'नि मैगंफोरखौबो बिदिनो ओ लानानै थांना फानहैयो आरो
औ।
औ।
औ। औ।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा खोनादों ना। हेलौ। हेलौ।
औ। औ। अ होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जोब्बायना नोंथां। जों दोनथ'लायसै एसेयावनो नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।